हेलौ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि।
दे बिदिब्ला जोंहा बर'नि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सोमोन्दै रायलायनो नामा?
रायलायजागोन दे।
नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो दैज्लां बोथोरावहाय गाहायै मा मा आबाद मावनाय जायो?
ओ जोंनियावथ' दैज्लां बोथोराव गाहायै जोंनो माइ बेखौनो आदार नांथारगौ जायो नालाय जानायाव जानायनि दै ज्लांनि आबादा जोंनियाव माइयानो आंगो होननानै हमनानै लानाय जायो जोङो दाथ' जोंहा दैज्लांबो जाबाय नालाय खोथिया फोरबो फोनाय जाबाय ओ दायोथ' अखाबो हाबाय दङ जेरै अखा हानाय जोंनो जोङो दैज्लांनि बे मास मोनसे बा मास मोननै बोथोरखौ जोङो खोथिया जेरै फुनानै खोथिया फुनानै गायनाय बेफोरबायदिनो बे मास मोननैखौ हगार हरनांगौ जायो आरो। गायनाय फुनायजोंनो दावहा नांनांगौ जायो।
औ ओरैनो दैज्लां मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो नों- नोंनि ओनसोलावहाय?
जोंनि ओनसोलाव ओरैनो माइनि मुंफोरा
औ औ औ।
औ माइनि मुंफोराथ' जोंहा दा ओरैनो जोंनि जोंहा गायनायखौनो बुंनोसै आङो जोंहाथ' दा ओरैनो माबा खोथिया फोनाया ओ रनजित फोदों ओमफ्रायो ओरैनो माइ गोदान मा र मा होनो मोनलायो निरन्जना इफोरबायदि जेनेबा बावा माइ ओमफ्राय मा होनो माइब्रा जोसा बेफोरबायदिखौबो गायो जोंहा दा बेफोरो माइब्रा जोसाखौ फोनाय जाथ'वाखै ओमफ्रायो रन्जित खोथिया फोबाय आरो फोनानै दा एसे जौबाय बेखिनिखौनो जोंहा न'आव गायो बेलेगफ्रा ओरैनोथ' गोबां माइ गायो बायदि रोखोमनि माइ गायो आरो
औ ओरैनो दैलां दैज्लां बोथोरावहाय नोंथांनि ओनसोलावहाय माइजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो नामा?
जोंनियावथ' दा दैज्लाङाव मैगंआ गायो खनासे खनासे थायो न'आव जानो आन्था ओरैनोथ' दा ओ बेलेगाव बायनानै जायोब्ला गोबां देहानिबो खहा जायो मुलि बायदिसिना हासारजों दिहुननाय जायो नालाय ओरैनोथ' जोङो न'आव गायनानै जायोबा एसे एसे गासैखौबो मोनजायो जोंनावथ' दा दैज्लाङाव दड माबा खांख्रिखला दङ ओरैहाय ओ लेस स्रि सबाय बिमा बेफोरबायदि दङ आम ओमफ्राय फान्थाव आरो ओ खुमब्रा बेफोर बायदि मैगं दङ जोंनाव दा।
औ। ओरैेनो न' न'आवल' जानो थाखाय गायो ना रांखान्थि खामायनो थाखायबो बेफोरखौ मावनाय जायो?
ओरैनोथ' जोंहा न'आव जानो थाखायनो मावनाय जायो बांसिनखौनो बेलेगाव थांनानै बायनानै नै लाबोनाय जाया जोंहा न'आवनो ओरैनो हासार गैयि जेनेबा मुलि बायदिसिना बाहायिफोरखौ न'नि बेखौनो गायनानै जानाय जायो।
औ औ नंगौ ना?
औ।
जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव गाहायै बर'फोरा माइ खौनो गायनाय जायो। ओ बेजों लोगोसे खायसेहा जोंनि ओनसोलाव हाय फाथोनि आबाद मावो। जे फाथोनि आबाद मावनो याव फाथोनि आबाद मावनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जायफोरा माने ए आबादजों सोनारो। माने थांनानै थानायनि राहाखौ आबादजोंनो सोनारो। बैफोरो बैसोरहा खायसे मानसिफ्रा माइ गायनायनि सिगां दुब्लियाव माइ गायनायनि सिगां फाथो आबाद फोयो। बिनि उनावहाय फाथोखौ दानखांनायनि उनाव बे सेम हायावनो बे एखे हायावनो माइ आबादखौ बो गाय फिनाय जायो आरो। ओरैनो जोंनि ओनसो सोलावहाय जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो माइखौनो थांनानै थानायनि आबादखौनो थांनानै थानायनि गाहाय राहा लामा होननानै माने साननानै लानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय। ओ जोंङो जोंनि ओनसोलाव जोंङो जुदि नायनो थांङोब्ला जोंनि ओनसोलाव रनजित रनजित खौनो जोंनि ओनसोलावबो बांसिनै गायनाय जायो। रनजितजों लोगोस यो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै माइब्रा आरो जोसानि माइबो इसे गायनाय जायो, मानो होननानै बुंङोब्ला बर'फोरा मोनसे नेम खान्थि दंङ जे माग दानावहाय मागो बोथोरावहाय फिथा सौराय बा फिथा फिथा सिथाव जानायनि मोनसे हुदा दंङ। दा बे हु माबायावहाय बे बो बोथोराव जोंङो जोसा आरो माइब्राया माइब्रा माइरंआ जोंनि थाखाय बुहुत गोनां होननानै जोंङो साननानै लानाय जायो। बिनि थाखायनो ओ बायदि बायदि माइ रोखोमनि माइ गायनायजों लोगोसे ओ जोंङो मा इसे हा हायावहाय बिगासे बिगानै हायावहाय माइब्रा आरो जोसा माइ खौबो मावफादेरनाय जायो ओ जाहाथे जोंङो मा मागो बोथोरावहाय जोंङो गुबुननिफ्राय बायनानै लानांङा बा गुबुनाव बिनांङा फिथा सौराय जानो थाखाय गोरलैयैनो जाहाथे जों न'आवनो मोनो बिनि थाखायनो बैफोर आबादखौ मावफानाय जायो आरो। दा बेजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलावहाय ओ मैगं थाइगंथ' आबाद मावनाय जाखायोआनो ओ माने बर'फोरा बांसिनै औ बर'फोरा बांसिनै माने जोंङो बाजारनिफ्राय एथ'बां मैगं थाइगंखौ जों बायनानै जाया जोंनि ओनसोलावहाय जोंङो बांसिनानो गावबा गावनि गावबा गावनि जानाय मैगं थाइगंखौ न'आवनो दिरुनानै लायो। बेजों लोगोसे जाना नै जानानै आग्लायनायखौ मा खालामो जोंनि ओनसोलावहाय बाजाराव लांनानै एह फानहैयो। बेजों मोननाय रांजोंहाय न'खराव सोलिनो थाखाय थाव संख्रि बानलुखौ बेबायदिनो बरननानै लायो जोंनि ओनसोलावहाय दा नोंथांनि ओनसो ओनासोलावहाय दैलां बोथोरावहाय मानसिफोरनि जिउ खुंनायनि राहा लामाया मा जायो रांखान्थिनि गाहाय लामाया मा जायो
जि मानसिनि जिउ खुंनाया बिदिनो ओ दैज्लां दैज्लां सम मोनफैनाय समाव जोंनियावथ बेलेगफ्राव खामानिबो मावनाय जाह नालायआव ओ ओरैनोथ थ जानाय राहाखौ बुङोब्ला माइ माइरंफोराथ जोंनाव थायोआनो आरो ओ ओरैथ माइ
औ
जोङो खुंनो हाया नालाय बेनिखायनो थाव संख्रै जानायनि बेलायाव जोङो जेनेबा ओ माइ गायनायावनो सोरनावबा जोङो हाजिरा बेफोरबायदि दिन हाजिरा माने सानसेयाव सानसे माइ गायहैसिगोन जेनेबा बेनिफ्राय रां मोनबोसिगोन बेफोरबायदियैनो जोङो सानसेखौ बेफोरबायदि बारहोहरनाय जायो आरो जेनेबा बयनावबो सोरनावबा लेंबा थांबाय गायनायनि थाखाय सोरनावबा फुनायनि थाखाय लेंबा थांबाय बेफोरबायदिनो जोङो दैज्लां बे सम मोनसेखौ जानायावनि जिउखौ बारहोनाय जायो आरो जानायाव जोंनियावथ दैज्लां समाव जों बेलेग बेलेग खामानि मावहैनो मोना नालाय जेरावबो
औ औ ओरैनो नोंथांनि ओनसोलावहाय आबादखौ गोजाम खान्थिजों आबाद मावनाय जायो ना गोदान खान्थिजों आबाद मावनाय जायो
जोंनियाव थ दाथ दानि जुगावथ गोजाम आबाद मावनायखौ गोजाम खान्थि आबाद मावनायखौ गासैबो सुबुङानो गारजोबनो हमलांबाय जोंनियाव थ दा बुंनाय बुंनो थाङोब्ला जोंनियावबो बिदिनो जालांबाय जेनेबा अखाफोर गैयाब्लाबो दैनि सुबिदाफोराबो अखा हा हबानो एसे दुब्लिफोरा गोरान हाया रानलांजोबो नालाय बेनिखायनो बेलेगनि जेनेबा मिस सें बेफोरबायदि लानानैसोनाय जायो दाथ' अखा हानाय टाइमबथाय जोङो अखा जेनेबा हालेवनायनि बागै बुङोबाबो जोङो एसे एनैखौ जेनेबा गोदोनि माने सोलिबोबाय थानाय मोसौ बेफोरो मोसौ आरो नांगोल बेफोरजोंनो एवनानै गायनाय जायो ओमफ्रायथ' बुरजा बुरजा गायोबा जोङो दानि सोलिबाय थानाय ट्रेक्टर बायदिसिना बेफोरखौ राहा लानांगौ जायो जोङो मोसौ नांगोलजों हालौ लासलबनो हायाबा जोङो बेखौबो बाहायनाय
औ औ औ बिदिनो ना जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ गोजाम गोजाम खान्थि आथिजों आबाद मावनाय जालिया दा जोङो ट्रेक- टर हालेवनो थाखाय मोसौनि जायगायावहाय मोसौ नांगोलनि जायगायाव बेहाय ट्रेक्टर बाहायनाय जाबाय बिनि उनावहाय जोङो माइ गायनो थाखाय माइ गायनो थाखाय जोङो मानसि मानसिजों खायसेहा मानसिजों गायला बांसिनानो जोङो मेसिन बाहायनाय जायो माइ गायनो थाखायबो आरो मारा होनाय बेनिफ्राय जोङो बाव होनाय बेफोर गासैबो खामानिखौ मेसिनजोंनो मावजोबनाय जासै बेजों लोगोसे जोङो जोंनि माने ओनसोलावहाय माखासे रासायनिक हासार बाहायना नै एसेल' हायावहाय माने गोबां बिबांनि गोबां बिबांनि फसल दिहुननो थाखायबो गोबां मानसिफ्रा नाजासै आरो दिहुनगासिनोबो दङ बेजों लोगोसे जोंनि ओनसो सोलावहाय जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफ्रा दानि गोदान बिगियान आदबजोंबो आबाद मावनो माने सोलोंबाय बा
औ औ सोलोंबाय औ।
दे होमबा बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा बेयावनो।
औ दे ओं।
औ।